औ खुलुमबाय नों थां
मा खालामदों नोंथां
ओ नोंथां आङो दाथ' जेबो खालामनाय जायाखै ओरैनो दङ जिरायनानै।
अ आं नोंजों ओ जोंनि सोजेबा गामियारि नखरफोराव मोननाय फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ नोंथां सावरायजागोन दे औ हागोन दे नोंथां।
नोंथाङा फिथाइ सामथायाइ जायोना?
थां
अ नोंथांआ मा फिथाय मा फिथाइ सामथाइखौ जानानै साबसिन मोनो माने मोजां मोजांसिन मोनो
फिथाइनि बागै होनोबाथ' आङो थाइजौ आरो लिसुफोरखौ जानो मोजां मोनो आरोना बांसिनानो
औ औ नंगौ आरो नोंसोरनिथिंजाय मा मा बायदि फिथाइ सामथायखौ गोबांसिनै नुनो मोननाय जायो जोंहाय
जोंनिथिंथ' दा गोबाङै फिथायानो जाहैबाय लिसुखो नुयो थाइजौ खान्थाल बा लिथुखु जाम आरो बे मोनसे लथा जाम गिब दङ गुफुर गुफुर ओ बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो ना बिनिफ्राय थालिर औ बांसिनानो गामि ओसोलाव बि बेफोरबायदि फिथाइखौनो नुनो मोनो आरोना औ नोंथां नोंसिनिथिं मा मा फिथाइखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ जोंनिथिंजायबो बेफोरबायदिफोरखौनो बांसिन नुनो मोननाय जायो आरो जेरै थालिर थाइजौ खान्थाल नारेंखल खल बेफोरखौ मोननाय नुनो मोननाय जायो आरो गोबांसिनै
औ
औ औ नंगौ
आरो गामि जिं जिं लामा जिं जिङो जोङो। बेल बिफां नुनो मोनो। औ ओमफाय खिजुर।
औ जोङो गोबां रोखोमनि फिथाइफोर दङ।
औ। गय साव।
औ नंगौ।
थाइगिर दंफां। बेफोरखौ नुनो मोनो आरो।
दा जों बेफोर थाइगिरफोरखौथ' जोङो ओरैनोबो जाजायो बा ओंख्रि संनानैबो जाजायो न'। औ औ जाफेरनो मोनबाय दा बिथाङा ओंख्रि संनानै।
नोंथां।
जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा जाखायो न अनजों थाइगिरजों।
औ जायो।
औ औ बेबायदिनो दा ओ थाइजौनि बोथोर ना खान्थालफोरनि।
औ।
औ। थाइजौ गोमोन बा थाइजौ गोथांफोरखौ माबायदि जानाय जायो नोंसोरनिथिंजाय।
जोंनिथिंथ। थाइजौ गोथांफोरखौ ओरैनो खाजि हानानै जानायबो जायो आरो। बे रुखिनानै जानायबो जायो आरोना जोङो। जानायाव फिथाया औ जेब्ला फिथाइया बांङो। द्राय गोखै जायो बे बेहाय जोङो एसे सिनि लगायनानैबो जानाय जायो आरो ना। औ थाइजौ गोमोन जों आरो एसे संख्रि बा बानलु होनानै जानाय जायो आरो ना। औ नोंथांमोनाबो औ ओंखामजोंबो जानाय जायो।
औ औ जोंनिथिंजायबो जानाय नुनो मोनो आरो।
औ औ बेबायदिनो जायो।
बिदिनो मोजां आरो फिथाइ सामथायाइ जानो हायोब्ला देहानि थाखाय जबोर मोजां।
औ मोजाङानो।
बेबायदिनो।
खान्थालफोरखौबो जोङो ओंख्रि बा भाजा एवनानै जानाय नुनो मोनो आरो।
औ जोङो दा गोलोम बोथोर बोथोराव जोंना फिथाइ सामथाइया आलदा एबा। गोजां बोथोराव आलदा जायो आरोना जोङो माने गोजां बोथोराव बै। बे फिथायाइखौबो थायनाय मोनो आरोना। औ गरम बोथोराव आरो। जोंना थिं दहाय जोङो। रायज्लायनाय थाइजौ खान्थाल, लिसु बेफोरखौ मोननाय जायो आरोना बांसिन जानो गरम बोथोरावहाय औ आरो लोगोसे जेरै बेट तरमुस। बेफोरखौबो मोननाय जायो आरो।
अ तरमुसफोराथ' दा गरम बोथोराव जोबोद मोजां आरो।
औ जोबोर मोजां जानो देहानि थाखायबो मोजां राफोद थाजिम मोनो गोलोम बो थोराव बिफोर फिथाइ खौ जानो मोनोबा औ। नोंथाङाबो जाफेरबाय जानांगौ।
औ जाफेरबाय ओ बायनानैसो जानाय। थाङो आरो जोंनिथिंजाय एसेबां ओ तरमुसफोरनि आबाद मावनाय नुनाय जाया आरो। बे बांसि बायनानैनो जायो।
जोंनियाव बांद्राय बेफोर आबादखौ बानायब्लाबो जानो नागिरा
औ जानो नागिरा बेफोरथ' न'आ औ औ बेफोरो बायो माने माने बाला सेरिया साथायावसो जायो आरो। औ खानो मोनो आरो जायो होना जोंथिंजाय आरो नुनाय जाया, एबायदि आबाद मावनाय
औ जोंनियाव दा आबाद होनोब्ला जोङो, द्रागन फिथाइ बि फोरखौबो आबाद मावनाय जायो आरो आरोना। ओमफ्राय। ओ बे बैग्रि बिलाथि
अ औ औ दानिया गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै। गुबुननिफ्राय मोनफैनायफोरखौबो मावहोलांग्रा जादों आर ना, गुबुन हादोरनि फिथाइ सामथायाइफोरखौबो। जेरै द्रागन फोरथ' आगोलो जोंनाव नुनायानो जायामोन। दा। थेखारावथ' गोदान गोदान गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय।
औ।
बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ गोजां बोथोर समाव आरो नारें खमला। आनारस बा रैमालि औ बेफोरखौ गोजां बोथोरावनो मोननाय जायो आरोना।
औ औ। बोथोरनि फिथाइखौ जोङो बोथोराव खेबसेल'सो मोनो होनलाय। बैफोरो औ थेवब्लाबो जोङो बैफोर गोखै फिथाइफोरजों आसारारि बानायनानै लाखियो आरो जों बोसोरफायालासि जानायानो जायो। फिथाइ सामथाइ
औ दा जों जोंनि गामि ओनसोलाव ओरैनो फिथाइ मोनो होनोब्ला जोङो आसार बानायनि थाखाय। खोरदै बा खामब्रेंगा होनो।
औ।
औ औ बेफोर बेखौबो मोनो थाइगिर। आरो थाइजौ बेफोरनि ओफ्राय जोङो गोबां आस आसारबो बानायनो हायो आरोना आसार बानायनानै जोङो राङारिबो खामायनो हायो एसे एनला गामि ओनसोलावनो थानानै
खामायनो बो हायो आरो गोबां दिनै जोङो गोखै फिथाइफोरखौनो आसार बानायनाय नुनो मोननाय जायो आरो ना।
औ
थाइजौफोरखोनो गोबां सिन बानायनाय नुनो मोनो
औ
नोंसोरनिथिंजाय जेरै तरमु बा जेनबा मा बे थाइबें बेफोरखौ मावनाय जायो दा?
ओ जोंनाथ' तरबुज बे ओ ओरैनो बानायनाय फिसा फिसाखो गायनाय जायो आरोना बांसिनानो थाइबें बा द्राग गन बि बिफां बेफोरखौसो गायनाय जायो आरो ना तरमसखौ इदि गायनाया जाया बां
औ जों मिथिंजाय ड्रागनखौ जों गायनाय नुफेराखै आरो माबायदि हाय मार रै मा गायनाय जायो बेफोरखौ एसेबो मिथिया जों नोंथाङा मिथिगौमोन नामा?
ओ ड्रागनखौथ' ओरैनो एसे हा सिदोबदोब बायदि निबिदि बायदियानो गायनाय जायो बिनिफ्राय बेयाव बि बिफाङा गिलि जायोना देरबाथाय अब्ला बिनो मोनसे खुन्थानि गोनांथि जायो आरोना बेखौ थानो थाखाय बिखौ गायनायनि उनाव जेब्ला बे गिदिर जाबावनो अब्ला बेखौ फुंथायाव मानला होनाय जायो आरो औ नङाबा बिफ बिफाङा बायलांनो नागिरो बि गिलिर जायोना फिथाइआ बुरजा जायोब्लाथाय औ बे मोनायावसो बिबार बारो आरोना बिदिनो फिथाइनि रानिबो बुंनाय जायो
औ जोंनिथिंजाय नुनाय जाया आरो बिनि आबाद मावनाय जों। बेनिखायनो नोंथांनियाव सोंदों।
औ।
बेबायदिनो आथिखालाव गोबां फिथाइ सामथाइफोरावबो मुलियारि बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ बाहायनाय
औ बाहायनायखौ नुनो मोनो। जेरै दा आथिखालाव थालिरफोरखौ गोथाङावनो बायनानै लाङो बेफारिफोरा। बायना लांनानै मुलि होनानै फोमोनना फाननाय
औ।
बेबायदिखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ।
अ अ साबसिन जोंनि दा नखरफोराव मोननाय बा गामियारिफोराव मोननायानो मोजां जायो आरो थालिर थाइजौफोरा। मुलियारि बाहायनाय जाया बेफोराव
औ।
बेफोरनि ओ थावनायफोरा एसे आलादा जायो आरो जों बायना जानायनिख्रुय।
औ।
आरो फिथाइ सामथाइ जानो हाबा जोबोर मोजां जोंनि देहाफोरनि आंखालफोरखौ सुफुङो आरो। गुबुन गुबन फिथाइ सामथाइयाव गुबुन गुबुन भिटामिनफोर नुनो मोननाय जायो आरो। ओं।
औ जोङो ओ बायनानै जानायनि ख्रुय ननिफ्राय जानाया बांसि न मोजांसिन। मानो होनोब्ला बिसोरो रासायनारि हासार बायदिसिना केमिकेल ओ जिराद होनानै बिसोरो फोमोनो
हुम नोंगौ।
जेसेखि समायना नुवा माने बिसोर माने बिसिनिख्रुय जोंनि गामियाव थानाय गामि ओनसो लनि फिथाइ सामथाइया गो खैयानो जा गोदैयानो जा बियो जोबोर दियान
थावनाया गोबांसिन जायो आरो औ औ
औ।
नुनायावथ' हाथाय बाजारनिखौ साबसिन नुयो आरो गोदोर गिदिर जायो। मुलि बाहायनायखाय औ नो फाय जानायाव जोंनि गामियारिफोराव मोननायानो थांसिनो आरो साबसिन जायो जानो।
औ नों
नंगौ
मिथियिखौ मिथिनानै ओ जोबोद मोजां मोनबाय।
औ दोनथ'नोसै नामा होमबा नोंथां?
औ नोंथां समाबो जाबाय।
औ औ औ औ दे बिदिब्लालाय।
ओ नोंथां।